औ खोनादोंना नोंथां?
औ मा
औ दा जों ओ जोंनि सलाव फिथाइ सामथायाइ मोन बिनि सायावसो सावरायनोसै नामा? मा मा फिथाइ सामथायाइ मोनो जोंनि ओनसोलाव औ ओरैनोथ' जोङो फिथाइ सामथाड होनोबा जोंहा दैज्लांनि फिथाइ मेसेंनि फिथाइ बायदि बायदि मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
औ दैज्लाङाव जों माखासे फिथाइ जेरै दैज्लाङाव थायनाय थाइजौ लेसु ओमफ्राय आनारस बायदि बायदि गोबां माने दैज्लांनि फिथाइखौ जों बि नुयो आरो मोनो आरोना नोंथां ओमफ्राय मेसें बोथोर होनोबा जोङो बैग्रि फिथाइ दङ। ओमफ्राय ओमफ्राय खामब्रेंगाफ्राथ' बोसोर बिसोर बोसोर थोरारि नङा होमबा बिसोरथ' औ ओमफ्राय मेसेङाव मा मोनबावो नोंथां?
मेसेङावथ' नोंथाङा बुंबाय बैग्रि आरो बेबायदियैनो औ जलफि मोनो औ। जलफि
अ ओमफ्राय औ
नो दं ओ बेफोरो आरो मेरला मोनो इदि नाथाय दैजां बोथोर स'बां
औ दैज्लां बोथोराव ना औ औ नंगौ लिसु फिथाइ थाइजौ फिथाइ बायदिसिना बिराद मोनो नङा होमबा।
औ खिजिरिबो मोनो खिजुरुआ
औ खिजुर फिथाइ औ औ।
खेजुर
औ ओरैनो बिदिनो माखासे बिफां लाइफांनि बा बिफांफोरनि फिथाइफोरा माखासे जोंखौ एसे ओ न'खर खुंखुंनाय रांखान्थियावबो मदद होयो नङा होमबा नोंथां ना? ओ बे औ औ ओ बोथोरनि फिथाइआखौ बोथोराव मोनो नालाय य ओंखायनो जुदि न'आव थाखायोब्ला बिफाङा हब्ला-होमब्ला जोङो माने बोथोराव खानानै नै मान ओ एसे फाननो हायो आरोना। एसे थाखाफोर फैसाफोर नांगौ जायोबा औ नोंथांमोननि ओनसोलाव दा फिथाइ सामथायाइ बिफाङा माबायदि गोबाङानो दं नामा?
बेबायदिथ' बिदि जोंनियाव आबादथ' मावनाय जाया।
औ फिथाइ सामथाय लानानैथ' मावनाय जाया जोंनि ओनसोलाव औ।
नंगौ न'आव फांसे फांनै थायो नालाय बे फोरखौनो जुदि बे बोसोराव बांद्राय थायोबा बेखौनो एसे न'खरनि खरसाफोर दिहुननो होननानै फांनि बाजाराव फानहैयो आरोना जेरै नोंथां थाइजौ नङाब्ला खान्थाल लिसु बेफोरखौ एसे खरस सा दिहुननो होनानै फाननाय जायो आरो। बेबायदि नाथाय बेबायदि सरासनस्राहै बेबायदि फिथाइ सामथाइनि आबादथ' मावनाय जाया आरोना जोंनि ओनसोलावबो नाथाय गोजां बोथोर बोथोर जेतुबा मेसें बोथोर होनना बुङो बे मेसें से बोथोराव बैग्रि फिथाइ बे बिलाथि बैग्रिया बे बिलाथि औ जि बैग्रि फिथाइखौ आबाद मावनानै बेखौ फालांगि बायदि खालामनानै फानो आरो आबाद आबादारिफ्रा औ बेहाय दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव खमला फिथाइखौ मोननाय जायो मेसें बोथोराव
अ कमला फिथाइखौ मोनोना नोंथांमोननि ओनसोलाव
अ नंगौ खमला फिथाइबो थायो बे नाथाय एफा मोजां हाया आरो ना ए हाजोफोरनि बांसिन साबसिन जायो मोजां जायो
औ गुबुन जायगा गुबुन जायगाफोरनि बायदि औ मानो मानो होनबा जोंना आाव आबहावाया माखासे फिथाइनि थाखाय
नंगौ नंगौ नाथाय कमला सा फिफांआ जायो जोंनाव एसे हाया एसे गोसोम जानांगौ आरो हा गोसोम गैयै जानांगौ हासार गोनां ओै हाजो सेरनि हिमालय हाजो सेरनि बे एसे बोथोरा एसे बे ओ हायाबो एसे गोसोम नालाय हाजो सेर सोर सोरनि बर' गामिफोराव बेफोरावहाय खमलानि बिफां थायो आरो खमला मोनो नाथाय एफा जेरै भुटान भुटान हादरनि खमला नङाबा अरुणाचलनि कमला बेफोरबायदि औ बेेबायदि जाया म मा जायो जाजायो आरो बेबायदि बेबाय बेबायादि सिन दं ओ मेसें बोथोराव जल्फि जलफिनि ज' जों मोजांथ आरो बे फिथाइआ जों खौ आसार बायना जायो बेखौ नङा हबा आरो बेबाय बे थाइजौनि
थाइबो बानायो औ आरो आरो माखासे सुबुंफ्रा बेफोरबायदि आसार बानायनानै फानो नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ नोंथाङा नुदों नालाय बैग्रिनि औ बैग्रिनि बैग्रिनिबो आसार बानना फानो
औ औ औ मानि ओ ओमफ्राय गोदोनि समाव बेबायदि आसारखौ बानायनो रोङामोन दां नोंथां आथिखालावसो जों आसार बानायना फाननायखौ नुसै नङाना
नंगौ नोंथां बेबायदिनो आरो बेबायदिनो दं ओ फिथाइ सामथायाइ होनदोबाथ' जोंहा ओ नै थालिरआसो थाखाबाय थालिर फिथाइ थालिराथ' बियो बोसो बोथोरजों खोथा गोया ना बे
औ बार' मास से
औ बेयोथ' उम जिनै दान औ जिनै दान थायबायनो थायो बियो फिफांआ थो थाइबाय गोलाव जाबाय गिदिर जाब बाइ मोनबाय बिफांआ थैलाङोना आरो बेनिफ्रायनो गोदान मोनसे औ जिले फिथ थाइ होयो
औ
आ थालिरनि बागानफोर आबाद मावनाय जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनसै आरोना आथिखालाव औ बेबायाददि गोबां जि बिघा जिनै बिघा नैजि बिघा जों मावनाय नुनो मोन्दों आरो जों थालिर नि
औ ओमफ्राय बे थालिराथ' गोबां रोखोमनि दं ना थालिराबो माने आलदा आलदा जादनि दङ नङा होमबा आं मिथिया नोंथांखौसो मिथिगोन नामा होनना सों सोंनो नागिरदोंमोन आं
औ आंथ' मोनथिनायाव बे जों जों बे थालिरनि मैखुन बे बिबारा थालिर बिबार थालिर बिबारखौथ' जोङो ओंख्रि जायोना भाजा एवनानै जाजायो औ आलु जों बा दाउ बेदर जों बो जाजायो जायो गोथाव जायो। नङा होमबा एवनानै औ बे औ बे मैखुनबो होनना बुङो जों नङाबा बिबार होनना बुङो औ बे बिबारखौ बांसिन मोजां होनबाथाय नोंथां बे माबा आथिया थालिर होनना बुङो ना नोंथाङा मिथिगौ नोंसांनि मोनोसाव मा बुंङोथाय बेखौ औ औ बे गिदिर थालिरा गिद गिदिरा जों बे थालिरनि गोलाव औ गोजौ गोलाव जायोना गिदिर जायो। आथिया थालिर बिनिया बांसिन गोथाव जायो आरो ना थालिर थालिर बिबारा आरो बेबायदिनो फिथायाबो नंगौ फिथाइ फिसायाबो मोजां जानो गोदो जों उन्दैयावहा फैदबा बेखौनो जायोमोन जों
अ अ ओरैनो जोंनावथ' बे थालिरा बिदि गिद दिर गिदिर जादनि थालिरा गैया जोंनाव बे हायथा हायथाया बेबायदि थालिरा सो दङ एसे बारियाव औ गोथाव जायो बेबो जानो बे थालिर हायथा ना मा होनो बेखौ जोंनियावथ' थाइथासो होनो जों
औ बे आथिया थालिरखौनो जाजि जाजि कल होनना बुङो नामा हारसायाव औ औ आरो बेनि उनाव दङ बे अमृत सागर नामा होननाय थालिर मोनसे दं
अ माने बेफोरखौ मालाय मिथिग्रा सुबुङा मालाय बेखौ थालिराव नायबानो सि सिनायो नङा होनबा जोंसो सिनायदिया ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा थालिरनि बागानखौ बानायोना?
औ मोनसे मोननै दङ जोंनि ओनसोलाव थालिर बागान बानायनाय दङ आरो बेबायदिनो जोंनि मेसें बोथोरावहा ओह फिथाइ सामथाइनि आबाद मावो सोरबा जोंनाव ओ ड्रागन फ्रुटखौ खोनादों ना नोंथाङा। औ ड्रागन बे ड्रागन फ्रुटनिबो आबाद मावो।
औ औ गोबां माथो गोबां बे ड्रायगन फ्रुटनि मा मावदों ओ आबाद मावदों होननाय खोनायो ओमफ्राय बिराद मावो नामा नोंथां बिदिखौ ड्रागन फ्रुइटखौ मानो होनबा बेयो रांखान्थियाव गोबां हेल्प होयो नामा नोंथां। बिराद दाम गोसा गोबां नामा बेयो
नंगौ नोंथां ओ बेयो दाम गोसाथार‌। थाया मानो थाया से केजियावनो नैजौ ना थामजौ बिदि जायो। खोमा आं बारा गोसोआव गैया बेसेनखौ
ओंखायनो बेफोरखौ माने ओ बाजारनि माखासे रांखान्थिखौ नायनानै माने नोजोर होनानै मावनाय जाहैगोनदां आबादखौबो।
नंगौ नंगौ। आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव हाब बे थरमुस होनना बुङो ना वाटारमेलन औ बेनिबो गोबां आबाद मावनाय जायो।
बेखौ बर'नि जों मा होननानै रायलायगोन।
बेखौ बर'नि आंबो मिथिया बेनि मुंखौ मा होनोथाय
थर टरमुसखौनो होनोदां
थरमुसुखौनो होनसिगोन आरो दायो बेबायदि आरो गोबां दं ओ
औ आरो औ आरो नोंथां बे मुदुमफुला फिथाय-सामथायाव गोलैयोना गोलैया मुदुमफुला फला मु मुदुमफुल औ मोदुमफुलनि आबादबोथ' गोबां मावनाय नुयो जों मु मुदुमफुलनि फालांगिबो गोबां खालामनाय नुयो मानो होनबा जोंनि एसे खाथि ओनसोलावनो माने मोदुमफुल बागान दं आरो बेनिफ्राय गोबां मुदुमफोल फैयो औ मोदोमफुलाथ' माखासे बिदिनो बोथोर लानानै बोथोर जाग्राबो दङ ओमफ्राय बार' मानसियाबो दङ मोदोमफुला
नंगौ
माने बार' मास थाइबाय थायो आरो मोदोमफुला औ ओमफ्राय बिफाङा गाहाय गाहायावनो फि थायो आजिखालिथ' आरो मा बिगियानारि जुग जाहैबाय माने गाहाय गाहाय बिफां बांद्राय गुजौ जालायनाङा गाहाय गाहायावनो बिराद थायो
औ
जोलै दं बेबायदिनो औ मुदुमफोलखौ फालांगिबो खालामनो हायो आबाद मोजां बेयो बेसेना गोसाथारा टाउन सोहोरावथ' जोबोद दाम गोसा बेनिया आरो बेयो जोंनि देहानि नि थाखाय जोबोद मोजां आरो ना बे मैथ्रुआ थ्रु बा मुदुमफोल
औ मैथ्रुबो होनायखौ बर'नि मैथ्रु होनो ना बांसिनानो
दिनो जाय द जों गुबैयै बर' नि मुंह बिथ मुदुमफोल फुलसो
मोदोमफुल औ ओमफ्राय जाय जायगा लायै जायगा मैथ्रु होननानै बोङो आरोना नोंथां
औ औ बेनो नोंथां अ आरो गोबां मे फिथाइ सामथाय फाइ दङ
औ औ माने अ सोनाबसायनि जोंनि हादरनिनो सोनाब साइखौ नायनानै जोंनि साइडखौ नायोबा जोंनावनो फिथाय सामथायखौ बांसिन मोनगोनदां नोंथां जोंनि ओनसोल
औ औ औ
माने आबादखौ मावाबाबो माने गोबां रोखोमनि फिथाइ बिफां नुनो मोनो आरोना
नंगौ
औ औ जाबाय दे नोंथां होनबालाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय औ औ दे ओम दे